औ नों होमबाय
औ खुलुमबाय नोंथांनिसिमबो
औ नोंथाङा दा दसे सम फ्रि होनो हागोन ना आंनो
औ हागोन नोंथां
औ नोंथां माने नोंनि नोंजों आङो मोनसे आयदानि सायाव रायलायनो नागिरदोंथ' बे थाखाय माने सिगांग्रो खोन्था होग्रोखानाय जाबाय आरो नोंथां माने टाइम नांगोन नालाय बिदिनो जि मिनिटसो नांगोन आरो नोंथां
औ हागोन नोंथां सावरायनो नाथाय टपिकखौ नोंथाङा फोरमायना होयोब्ला मोजां जागौमोन
औ नंगौ नोंथां नोंथां आंना आयदायानो जाहैबाय आथिखालाव माने जों आइजो माहारिया माने बुहुदनो रैखा गैया जालांबायना नोंथां जोङो सु ससियेल मिडियावबो नुयो आरो जोङो ओरैनो खोनानोबो मोनो माने आयजो माहारिया जेरैबो रैखा गैया जालांगासिनो दं आरो नोंथां दा बेखौ नोंथां थाङा नोंसिनि ओनसोलावबो जाबायबायदोंबा माने आरो नोङो जाबाय बायदोंबा माबायदि रैखा खालामोन दााबायदियाव माबायदि सेफटि थानांगौ हिनजाव माहारिया नों माबा एसे एनै फोरमायनो हागोन नामा नोंथां
औ औ हागोन नोंथां
औ नोंथां
ओ आथिखालावथ' जोङो नायोब्ला नुनो मोनो जे जोंनि आइजो माहारिया जेरावबो माने रैखाथि गैयैखौ नुनो मोनो जोङो जेराव ओ माने ओ जाथाय खोनाया मानो माने आयजो माहारिजों गाज्रि गाज्रि जाथाय जानायखौल' जों खोनानो मोनसै आरो माने जेरावबो हार सिं हाला ओंखारनो हायि बायदि जालांबाय जोंनि आबहावाया माने मोजां नंला आइजो माहारिनि थाखाय बेबायदिनो जोङो खोनायो जेरैबायदि जोङो खायसे अफिसफोरावबो बेफोरबायदिनो सानखालि जोङो मोनानि समावल' बेबायदि आइजो माहारिया माने रैखाथि गैया होननानै जों बुंनो हाया माने साननि समावबो जोङो खाथि गैयिखौ जोङो नुनो मोनबाय आरो औ औ बेबायदिनो जोंनि आथिखालाव खाथि खालायावबो जोंनि खाथि खालायावबो खोनानो मोनो जे बहाबाफोर माब्लाबा समावहाय ओ बबेबा बिदिनो टाउन सहराव माने गाव गावनि गोनांथिखौ जेब्ला जोङो बिदिनो खायफा न'खरावथ' ओ हौवाफोर गैया जायो नङा होमबा बिनिखायनो माने आइजोफोरा गाव गावनि गोनांथि बेफोरखौ सुफुंनो थाखाय बायजोआव थांनांगौ जायो बा खायफ बा बेफार आरि बे बेफार फालांगिबो खालामो नङा होनबा माने बेफोरबायदि बिदिनो माने मोनाब्लि जाबोयोब्ला माने गोबां बिदिनो बेफोरबायदि जेंनाजों मोगा मोगि जानांनायखौ जों नुनो मोनो आरो जेरै औ बेफोरबायदिनो बिदि माने देहायारि सोमोन्दो बेफोरबायदि खालामै खालाम खालामनायाल' जे बे आइजो माहारिनि रैखाथि गैयि नङा माने बिसोरखौ माने गोबां बिदिनो बिसोरो माने जेरावहाय खाबु मोनो बेवहायनो माने बेलेग बेलेग नोजोरजों नायनायखौ खौ जोङो नुनो मोनो आरो आथिखालाव जोङो नुनो मोनो जे जोङो गुबुन हारिनि हारिनिखौल' जोङो। गुबुन हारिनियाल'बा जोंनि हारिखौ गाज्रि नोजोर रोंनाय बे नङा माने। जोंनि हारिनियावनो बेफोरबायदि‌। रैखाथि गैलायैखौ जोंङो नुनो मोनो आरो।
औ नंगौ नोंथां।
औ नोंथां दायो नोंथांङाबो एसे फोरमायना होदो नामा।
औ नंगौ नोंथां नों होननाय बदिनो नों फोरमायनाय बायदिनो माने आइजो माहारिया बिदिनो माने रैखा गैयै मोनसे थासारि जाबोगासिनो दं बारानिफ्राय बारा। मानो होनबा जों हिनजाव माहारिया माने एसे दुरबल जायो खमजुरि जायो। बाट बेखौ नुनानैनो माने हौवाफ्रा जोंखौ एसे माने लोरबां साननानै माने माने जोंखौ नारसिननो माने सानो आरोखि। गाहाय थाखोआव थाजानो लुबैयो आरो गावसोरनि खोथा मानिनानै। दा नाथाय बिदिजों दानि जुगाव सोलिलाना नोंथां हिनजावासो आथिखालाव बांसिन लेखा लेखा फराबो फरायनानै आथिखालाव माने गिदिर गिदिर मानसिबो जाबोनो हमगासिनो नोंथां। दा बेबायदि जिना हारि खालामजानाय अयथासारि खालामजानाय बेफोरबायदियावथ' माने गबनाल' थानायनि मोनसे सम नंलाना दानि जुगाव।
औ
दा जुदि आं बिसोरखौ सेफटि होनो सानोब्ला माने बिदिनो गामि गामि थांनानै प्रग्राम खुंगोन उन्दैफोरखौ उन्दैनिफ्रायनो माने बुजायगोन क्लास लागोन माने
ओरैबायदि उ माने मानसि लिङोबा बेबायदियाव थां थांफानो नांङा होननानै एवारनेस प्रग्राम खालामहैगोन नोंथां आरो बिदि बिदिनो बिसिनो हेल्प हेल्प लाइन नाम्बार माने खोनथाना फैगोन आरो नोंथां जेरै आजि आथिखालाव माने पुलिसफोरानो मोनसे जोंखौ रैखा होगिरि मोनसे मोनसे जा मा होनो मदरहोगिरि औ मोनसे जायगा जाहैबाय जेराव एसे एनै फोथायनाया थायो जेखन जेनेबा अवान ओइट वान बे जाबाय अमेन हेल्प लाइन नाम्बार आरो बिदिनो पुलिस नाम्बार बेफोरखौ खोन्थाना फैगोन आरो नोंथां आथिखालाव बिदिनो देहायारिल' नङा माने न'खरारि डमेस्टिक भायलेन्सबो जायो। आइजो माहारिनाव बिदिनो न'खरारि बिहाव बिखुनजो थिग नङै बिमा बिफा थिग नङै बेफोर बेफोरबायदि मोनसे प्रग्राम माने बेफोरबायदि मोनसे प्रब्लेमबो थायो आरो
औ
दा बेफोरखौ सुस्रांनो नाजानांगोन आरो दा जोङो बिदिनो उन्दैफ्रायनो फोरोंखायोबा होमब्ला देरनानै बिसोरो मिथिबायखि अ बिदि खालामबा बिदि जायो बेबायदि अ दायेल खालामबा बेबायदिया जोंखौ हेल्प खालामो होननानै बेफोरबायदि मोनसे हेल्प लाइन नाम्बारखौ खोनथानोसै आरो बिदिनो बेबायदि मानसिफ्रा लांनो सेस्था खालामबा बेवस् खालामनो नागिरबा माबायदि गाव गावखौनो रैखा खालामनांगोन बेफोरनि बागैबो माने बुजायना होनोसै जेन'बा जाहाथे बिसोरो माने गाज्रि दुथां मानसिया बिसोरखौ जेबो खालामनो हायै बादि आरो नोंथां दा आथिखालावहाय जोंना अमेननि पुलिस बो थाग्रा जाबाय जुदि माबा मोनसे जायोबा गियालासिनो जोङो अमेन्सफोरनो माने वमेन्स पुलिसनो खोन्थाहैनो हायो आथिखालाव गियालासेनो मानो होनबा सासे आइजोआ आइजोनि माबाखौ दुखु खस्थ'खौ सहायनानै थानायखौ खौ माने बुजियो आयजोआ आयजोनि प्रब्लेमखौ बुजियो दा बिदिनि थाखाय मानो अमेन अमेन पुलिसनिबो ओंखारबायना जिहेथु बेफोरनि हेल्प लानांगौ होननानै बुजायनो हागोन आरो जों नोंथां दा बेबायदिनो आङो अमेन्सफोरखौ रैखा खालामनो नाजागोन आरो नों आरो नोंथाङा माबाफोर मिथिबावो
औ थारैनो नोंथां बुंनाया सैथो जाबायदि नोंथाङा फोरमायलांबाय जे जोङो थारैनो निसय जोङो बेफोरबायदि एवारनेस प्रग्रामखौ जोङो गामि गामि बा मोनसे ओनसोलाव जुदि जों लायोब्ला बे थारैनो जोंनि थाखाय जोबोद मोजां जागोन मानो होनना बुङोब्लाथ' जोंहा आथिखालाव उन्दै उन्दै जोंथ' दायो जेनेबा बेफोरबायदि ओ
गाज्रि होननाय वार्डसखौ मिन्थिया उन्दैफ्रा आरो
औ नंगौ
औ बबेयाव दांबा अबेखौ गुद थास बबेखौ बे थास् बिदिखौ मिथियाना बिसोरो स' उन्दैनिफ्राय जोङो बेफोरखौ माने फोरोंलांखायो बा बिसोरो गाव गावखौनो मोनसे सांग्रांथि महराव लाबोनो हागोन आरो। आरो गावनि लाइफखौ दालांनो हागोन आरो जोङो ओरैबायदि जाहैगोन खि जोङो मोनायावबो ओंखारनो हानाय मोनसे साहस फैगोन जों हिनजाव माहारिनाव।
औ औ ओं नंगौ थारैनो। ओ जोबोद जोबोद मोजां जादों बेफोर बायदि खालामोब्ला निसय जोंनि ओनसोलावहाय बेफोर बायदि जेंनानिफ्राय जों बारग'नो हागोन होननानै आं सानो।
औ।
औ मानो होनना बुङोब्ला जोङो गिबियावनो जोङो ले-लेखाखौथ' जोंनो नांग्रोखागोन। मानो होनना बुङोबा लेखा फरायाब्लाथ' जों बेफोरनि बागै जेबो मिथि मिथिया आरो जाय मानसिया लेखा फोरों लेखा सोलोङा बे माने गुबुन गेदेरफोरनि खोथाफोरखौबो खोनासं खोनासङा जायो नङा होमबा बेनिखायनो जों गिबियावनो ओ लेखाखौ सोलोंग्रोना नानै लानांगोन बिनिफ्राय जोङो गेदेर गेदेर सुबुंनि बिमा-बिफानि बोसोनखौ जों मानिनांगोन अब्ला जोङो बेफोर बायदि जेंनानिफ्राय बारग'नो हागोन गोन आरो आरो बेल' नङा जे गाव गावनो आथ आथिखालावथ' गाव गावनो माने खोब सांग्रां जानाया मोजां बेनि माने बे जायखिनि उन्दै उन्दै ओ लाइमोनफोर दङ' बिसनि थाखाय बेफोर बायदि एवारनेस प्रग्राम लाबोयोबा जोबोद माने बिसनि थाखाय ओ हेल्पफुल जागोन होननानैबो आं सानो आरो बेफोर बायदि माने आथिखालनि जुगा ओरैबायदि जालांबाय जे सानावल' खामानि मावो बेथ' नङाना। मानो होनना बुङोबा जोंहाथ' गोबां मोनायावबो खामानि मावो जेराव जोङो आथिखालाव नायोब्ला नुनो मोनो जोंनि गोबां ओ फरायनायनि अनजिमाया माने जों नायोब्ला नुनो मोनो बांसिन ओ सो आइजो माहारिनि बा हिन्जावसा सुबुंफोरनि ओ अनजिमाखौ जोङो बांसिन नायोब्ला नुनो मोनो हौवा-हौवाफोरनिख्रुइ नाथाय बे बेफोर बायदि बांसिन जानायनि अनगायैबो बांसिन जासेयावबो जे जोङो बै हौवा माहारिजों जोङो गोबां माने ओ दुथांफोरनि माबायाव खैसाराव गोग्लैनानै जे बेफोर बायदि ओ जाथायफोर गाज्रि जाथायफोर जाबोबाय थानायखौ जों नुनो मोनदों आरो बेनिखायनो जों ङो गासैबो माने खौसेथि जालायनानै ओ बैफोर बायदि ओ ओ जेंनाफोरनिफ्राय बारग'नो हानायनि जोङो बे उम मा होनो ओ गिदिर गोलावफोरा सावरायलायनायनि गेजेरजों मोनसे मोनसे एवारनेस प्रग्राम बेफोर बायदि लाबोयो ब्ल निस्सय जोङो बेफोर बायदि जेंनानि फाय बारग'नो हागोनखौ आंबो नुहरदों आरो नों
औ नोथां दा आथि आथिखालाव गोदोनिफ्राय एसे माने सेफटिया फैसिनबाय बे बायदि नुबाय थानायनि थाखाय सरकारा मोनसे थिरांथा लादों एवारनेस प्रग्राम इदि दा बेनि थाखाय एसे सरक खौबो साबायखर बावनांगोन आरो नों आंनि नाजानाय खौबो एसे साबायखर बावनांगोन आरो नोंथां।
औ नंगौ।
दा नोंथां जोंना समाबो जाबायानो दा नोंथांनि फ्राय बिदिनो गोबां सोलोंनो मोननानैबो गोबां खोथा मिथिनो मोननानैबो जोबोद गोजोननाय थाबाय नोंथां। आरो सम समा औ नोंथां। आरो जुदि मालाबा था मालाबा समाव रायलायफैफिननो मोनोब्ला जोबोद गोजोननाय मोनगोन।
औ दे नोंथां गोजोननाय थाबाय औ दे।